दां
औ नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां?
अ दाथ' जेबो खालामनाय जायाखै ओरैनो फ्रियावनो दंथैयो नोंथां।
अ
नोंथाङालाय दायो मा खालामनाय दङ?
आंबो ओरै ओरैनो फ्रियावनो दं नोंथां। माने जोंबा नोंथाङा फ्रि नालाय दा जेन'बा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां होमबा?
औ सावराय जागोन नोंथां।
आबहावा गुबुंनाय जानायनि सायाव एसे माब जेनेबा सिगां समाव बिदिनो आबहावाफ्रा माबायदिमोन आरो दानि जुगाव माबायदि जालांखो? जे नों आब' गुबुंले जानायनि जा नामा बेफोरखौ एसे फोरमायदो नोंथां।
अ आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोबाथ' माने गोदो समाव माने आबहावाया माने जोबोद मोजाङैनो थायोमोन आरो ना। जेनेबा फिफां लाइफांफोर बा हाग्रा बंग्राफोर बेफोरो माने गोबाङैनो दंमोन आरो ना जायनि जाहोनाव माने गोदो समाव बिदिनो बिफां लाइफांफोर बुरजा जानायनि जाहोनाव माने जोंङो अक्सिजेन लानो थाखायबो माने अक्सिजेनफ्रा माने मोजां रोखोम मोनोमोन बा बारहावाफ्रा माने थान्दा बा प्रेस जायोमोन आरोना गोदोनि समाव नाथाय बेफोर माने गोदो समनि बिफां लाइफां फोरा माने दासिम गैजोबला होननानै मिथि मोनदों ओ बिदिनो आथिखालाव माने बेफोरखौ माने जे जायगायाव माने बिफां लाइफां बरहा बा जायगाफ्रा हायेन ओनसोल बा समान ओनसोल बेफोरखौ माने बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनायनि गेजेरजों जोङो माने बेफोरखौ दानस्रांनानै मा खालामदों आथिखालाव माने बांसिनै माने बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर बा कारखानाफोर फेक्टरिफोर माने बेफोरखौ माने आथिखालाव बांसिन बानायदों आरोना जायनि जाहोनाव माने बेफोरखौ लुनो थाखाय जाय जोंहा माने गुवार ओनसोल बा गुवार जायगा नांगौ जायनि जाहोनाव मानेफोर बेफोरखौ खेबसे गायसननो थाखाय माने गुवार हाग्रामा ओनसोल बा हाग्रा ओनसोल बिफां लाइफां ओनसोल बेफोरखौ दानस्रांनांगौ दानस्रांनांगौ जायो माने जायनि जाहोनाव माने बेफोरनिफ्राय फैनाय बिदिनो बारहावा बा अक्सिजेनफोर जेनेबा बिफाङथ' जोंनो अक्सिजेन होयो नालाय। बेफोरनिफ्राय फैनाय अक्सिजेनफोर बा बारहावाफ्रा माने जोंसिम माने मोजाङै गोदो समाव माने बार थान्दा फैयोमोन नाथाय बेफोरखौ दानस्रांनायनि गेजेरजों माने मा जादों? जोंहा माने खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरोबाव जेनेबा इन्डासट्रिफोर बानायबाथ' माने बेफोर इन्डासट्रिफोरा माने बिदिनो गाज्रि गेस बा बिदिनो गाज्रि बारहावा बेफोर ओंखारो आरो ना जायनि जाहोनाव मानो होनबा जोंहा माने आबहावाया माने आथिखालाव माने बांसिन नानो सोलायनाय नुनो मोनदों आरो ना। आरोबाव बिदिनो बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्राखौ जोंहा दानस्रांनानै गामि ओनसोल बा हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै बिदिनो बायदिसिनाफोर बानायनाय न'फोर लुनाय बा बायदि रोखोमनि आबाद मावनो थाखाय मानिे दानस्रांनाय बा बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै बन बाहायनाय बेफोरखौ माने बांसिन नुनो मोनदों आरो ना आरोबाव
औ
बेफोरनि गेजेरजों माने आथिखालाव माने आबहावाया माने खहा जालांफ्राय खहा जालांनाय नुनो मोनदों। जायनि जाहनाव मालाबा समाव अखा खम हानाय बा बारफोर बारै बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना आरोबाव बिदिनो जायगाफ्रा माने रानस्राव जालांनो हमदों बा बिदुं बा दुं मा होनो गरम बेफोरो बारा जानो हमदों
औ औ
आरोबाव बिदिनो जोंहा माने जोंहानो माने खहा जादों जायनि गेजेराव माने बिफांफोरखौ दानस्रायबाथ' माने बारहावाफ्रा खम जायो बिदुंफ्रा माने दुंथाया बारा जायो। बेनि थाखाय माने आबहावा सोलायना माने बेफोरो बिराद गोहोम खोलैदों आरो ना अब्ला नोंथाङाबो माने नोंथांनि मोन्दांथिनायखौ एसे फोरमायदो जेनेबा आबहावा आबहावानि बागै
बहबा गुबुंले जानाय बे बेखौ बुंनो थाङोब्ला गिबि गिबियावनो जों सुबुं माहारि आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव
औ
बेजों सुबुं माहारियानो जेन'बा गोदोनि समावथ' एथबां बिफां लाइफां दानफायनाय मान बे बेफोरखौ जों नुवामोन आरो आरो गोदोनि समाव बिदिनो बिफां लाइफां दानफायै मायै बिदिनो जाउनाव बांसिन आबहावाखौ जों मोजांखौ नुनो मोननाय जायोमोन ओरैनोथ' दानि जुगाव आरो सुबुं अनजिमाया बांबाय माबाय बेफोरनि जाउनाव थानाय जायगा गैला बेफोरनि जाउनाव बिदिनो हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ दान सुस्रांबाय बिफां लाइफां दानफैबाय न' लुबाय बेफोरनि जाउनाव आफाव गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो कलकारखाना नोंथाङानो बुंलांबायाद दहाय कलक खाना बानायनाय बेफोरनि जाउनाव बा बेफोरनि गनाय उखुन्दै बेफोरो गोजौआव बिरथिं बिरला बिरलांनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो
औ
आरो गारि मटर बांबाय गारि मटर बांनायनि जाउनाव बे गारि मथरफोरनि गोमनाय आवासफ्रा बिदिनो आरो उखुन्दै गनाय बेफोरो आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो सिगां सिगांनि समावथ' ओरै मैगं थाइगं गायोब्लााबबो आबाद थिलियाव बिदिनो मोसौनि खि जेन'बा गोबोरखि जों बुङो जे बेफोरखौ होनानै जों मैगं थाइगं जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि दानि जुगाव बिदिनो रासायनारि हासार होनाय बे रासायनारि हासार होनायखौ जों बांसिन नुनो मोनबाय आरो
औ नोंथां दे
दा बे रासायनारि हासार होनायनि जाउनाव जेनेबा गोजौनिफ्राय हानाय जेनेबा अखा हायोना बेफोर अखानिफ्राय अखानि दैजों सुस्रालांनानै बेफोरो आबादथिलिनिफ्राय सुस्रालांनानै अबावबा दैमा दैसा बेफोराव थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरनि गेजेराव दैमा दैसा बेफोरो गुबुंले जानाय जेरै मोसौ जेन'बा माबा जेनेबा जिब जुनार थायोना बेफोरो बेफोरनि सायाव एसे खहा लाबो हारनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
रासायनारि हासार होनायनायनि जाउनाव बिदिनो हा बुंनो थाङोब्ला जों हा होननानै बुंनाय जायो जेनेबा बे हायावनो रासनारि हासार होबाय थानाय जायोना बे हाफोरा बिदिनो रानस्राव जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो रायसायनारि हासार होबाय थानायनि जाहोनाव आरो फिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला सिगां समाव साल सिगुन बेफोरखौ गोबां नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव साल सिगुन बेफोरबायदि फिफांखौनो जों नुनाया खमसै माने नुनो मोननायानो जाखाला बा हाग्रा बुरजा हाग्रा गेजेर बेफोरावल' ओरैनो एसे एनै नुनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओरैनोथ' जोंनि एरिया जों बिदिनो बेफोरबायदि बिफांखौनो नुनो मोननाय जाखाला माने बेफोरनि आबहावा गुबुंले जानाया बेफोरनि सुबुंफोरनि थाखायनो जाजोबनाय बुंनो थाङोब्ला
औ
ओ जेन'बा ओ नोंथांमोनसिम बिदिनो आबहावाफ्रा माबायदिमोन आरो सिगांनि समखौ माबायदि मोनोमोन नों दा जेनेबा मोजां मोनोमोन ना दानि समखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायलाय नोंथां
औ आबहावा माने गोदोनि समाव बिदिनो माने ओ जोंहा माने गारि मटर नोंथांङानो बुंलांखाबाय जेनबा गारि मटर मटरफोरा माने बांबाय बा सुबुं अनजिमाया बांबाय ओ जायनि जाहोनाव माने आथिखालाव आथिखालाव बिदिनो आबहावाया माने गाज्रि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानायखौ बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना ओ गोदो समाव मानो होनबा माने बिफां लाइफांफ्रा गोबांमोन बा हाग्रा बंग्रा गोबांमोन इन्डास्ट्रिफोर बा बायदिसिना खारखानाफ्रा माने गोदो समाव माने खममोन जायनि जाहोनाव माने ओ जोङो बिदिनो आबहावाफ्रा मोजां मोनो आरोना माने बारफोरा खोलो खोलो नाङोमोन बा बारा दुंथाय बा बिदुंफ्रा खम जायोमोन आरोना नाथाय आ आथिखालाव माने जोङो मा होननानै बुङो बिदिनो गारि मटर बा जोङो बांसिन बिदिनो पेट्रल गारि बा डिजेल गारि बेफोरो माने बारानिफ्राय बारा जाबाय आरोना जायनि जाहोनाव माने जेनबा जोङो माने गोबां बिबांनि गारि खारनायनि थाखाय माने टाउन सोहोराव माने गोबां रो एखोमा बिदिनो साउड पलिउसनफोर बिदिनो गारि गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर बेफोरो माने गोबाङैनो बारा जानायनि जाउनाव माने आब आबवाया माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानो हमबाय आरो ना गोदो समाव माने गारि मटरफोर बारा गैयामोन। इदिनो सुबुं उनजिफोर सरि सुबुं अनजिमाफोरा बारा गैयामोन जायनि जाहोनाव माने गोदो समाव बिदिनो आबहावाफ्रा माने मोजां रोखोमै थायोमोन आरो ना बारा गरमद्राय बा बारा बिदिनो साउन्ड पलिउसन बा बिदिनो बायदिसिना पलिउसन गैयामोन आरोना जाय जाहोनाव माने गोदो समाव ओ बिदिनो जोंहा माने बारहावाफ्रा मोजां जायोमोन बा आबहावायानो मोजां जायोमोन आरोना आरोबाव जोंहा दङ गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर ओ जेनेबा जोङो थाव दिहुनग्राफोर थाव दिहुनग्राफोरनिफ्राय मोनामनाय जे गेस फोर माने बियो माने गावसिनि ओनसोलाव मोनामनायजों लोगोसे माने गुबुन गुबुन जायगा माने खाथि खालानि गासै ओनसोलखौबो माने बिसोरो जोबोद खहा खालामो आरोना जायनाखि माने बिसिरनिफ्राय ओंखारनाय बिदिनो उखुन्दैफ्रा माने जोमैफोरखौ गाज्रि खालामोबा ओ बिदिनो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोर बियो माने जि गोबां बिबाङै मोनामनायनि थाखाय माने बिराद खहा जानाय बेखौ नुनो मोन आरोना। जायनि जाहोनाव माने आबहावाफ्रा माने आथिखालाव माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन बेनि जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना आरोबाव जोंहा गोदो समाव बिदिनो बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि गैयिफोराव माने आबाहावाफ्रा बिदिनो थान्दा बा बारफोर खोलो खोलो नांङोमोन। बेनि थाखाय माने गोदो समाव बिदिनो आबाहावाफोरा मोजांसिन मोनो आरोन ना आथिखालाव मान बेबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बेफोर थाव दिहुनग्राफोर बा प्लगथिगफोर प्लागथिग माने आथिखालाव माने बांसिनै मानसिफ्रा माने प्लास्टिकखौ बाहायनाय बेखौ नुनो मोन आरो ना जायनि जाहोनाव माने प्लास्टिकफोरखौ सावोब्ला बेफोरखौ सावनायनि जा उखुन्दै बा बेफोरनि बबेबा रोखोमनि प्लास्टिकफोरा माने गाज्रि गेसाव मोनामनाय बेफोर मोनामनायनि थाखाय माने ओ आबाहावाया माने गुबुंले जायो आरोना जायनि जाहोनाव माने सुबुंफोरा माने सुबुं माहारिया हां लानायाव खस्थ' जायो।
उम
बेनि थाखाय माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव आबाहाया माने गाज्रिसिन जानाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना नोंथांङाबो एसे गुसुं सम फोरमायबावनो हागोन नामा जेनेबा आबाहावानि सोमोन्दै
ओरैनोथ खौ गोदो आरो दानि बुंनानै थांङोब्ला जेनेबा नोंथांङानो फोरमायनाय जाखाबाय आरो जेनेबा आं एसे बुंना होनोसै जेनेबा बे कलकारखाना बानायनाय बेफोरनि उखुन्दै जे बेफोरनि उखुन्दैफोरानो जोंनि आबाहावाखौ गुबुंले खालामो बे बेखौ बुंनो थांङोब्ला जों सुबुं माहारियानो आरो जों सुबुं माहारिनाव बेफोरो खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो खहायाबो जों सुबुं माहारियावनो जायो आरो बे थाव दिहुननाय मोनामनाय बेफोर बेफोरथ' गाज्रि जानो होनजायो जेन'बा उम गावसिनाव मोनामनायनि अनगायैबो आरो गुबुन जायगायाव बिदिनो खाथि खाला जायगा एरिया बेफोरावबो मोनामो आरो गोजौजों बे मोनामनायफोरा बिथिं लांनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो आरो बे सुबुं माहारिफोरनि हां लानाय हगारनाय बेफोराव एसे खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बेफोरखौ एसे होबथानाया मोजां जागोन आरो आबाहावा गुबुंले जानायखौ जों होबथानो थाखायबा बेफोरखौ हबथाबासो जोंनि आबाहावाया एसे मोजांङाव फैनायखौ जों नुनो मोनगोन
औ
दा होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दा सावरायनायखौ बे बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे होमबा नोंथां